खोनादोंना? ओं खोनादोंना?
खोनादों खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम बावहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो।
औ दा नोंथाङा फ्रि दङ ना?
ओ दायो आंङो फ्रियैनो दंथयो नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो होननानै आं फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ आं नोंथांजों ओ खोमसि फोथायनायनि सायाव एसे रायज्लायनो नामा होननानै आं फन हरदोंमोन आरो।
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ जेनेबा जोंहा खोमसि फोथायनाय होनोब्लाथ' जोंङो जाय बाथ्राफ्रा नंथारै बा जेनेब्ला जानो हाथावै बेफोरखौनो जोङो ओ फोथायलाबायनाय एबा बेफोरखौनो जों खोनानानै जोङो माबा-माबि मावलाबायनाय। बेफोरखौनो होनो नङा होमबा?
औ
औ नोंथां जोंहा दिनै दिनैसिमबो जों गोनोखो जौगानायनि ओ उनावबो जोंहा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां खोमसि फोथायनायफोर दंबावो आरो नोंथां। जेरै जोंङो औ जोंङो बिदिन्थि बायदियै बुङोब्ला जोंहा दासिमबो बबेबा बबेबा बबेबा बबेबा जायगायाव बा सोरबा सोरबा सुबुङा बिब्दिनो बेराम आजारफोर जायोब्ला जोंङो माबा मोनसे सानाय सुनायफोर जायोब्ला जोंङो डक्टरनाव लाङालासिनो ओ अजाफोरनाव लांनानै बिबदिनो जारिहैला बायनाय बा माबा माबा ओ जादु मन्थ्र' खालामहैला बायनाय बेफोरखौ जों दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ बिदिनो जोंङो बे खोमसि फोथायनाया जोंहा माने जोंनि जिउआव माने गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों आरो जोंनि बर'फोरनि समाजावहाय। जोंङो बिदिनो मालाबा औ नुनो मोनो जोंङो जेनेबा बबेबा गामियावहाय बिदिनो दायना होसोनाय बाबेबा बा सोरबा ओ ब्लेक मेजिक खालामनाय सुबुंफोरखौ बिदिनो हमलाबायनाय बा बिब्दिनो साजा होलाबायनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो दासिमबो। जोंहा बेफोर माने दासिमबो जेबो माने प्रुभआनो गैया जे जोंहा दायना बा माबा मोनसे बिदिनो गाज्रि ओ दङ होननानै। अब्लाबो जों माने गोबां जायगायावनो बिब्दिनो होसोनानै गामिनिफ्राय होखारहरनाय बा सोरखौबा दिनै बुथारनायबो जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां।
औ औ।
औ नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो माबाफोर खोमसि फोथायनायफोर दङ नामा?
औ ओ बिदिनो खायफा खायफाया दासिमबो खोमसि फोथायो।
औ।
बुंनो बुंनो थाङोबा ओ गोदोनि समावहाय बांसिन बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ जोंङो खोनाबोदोंमोन बा नुबोदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जों जेरै
औ।
ओ जोंङो उन्दै उन्दै समबा बेफोरबायदिनो उम खोमसि फोथायनायजों माने माबा मोनसे ओ जाहोन गैयाबाबो माबा मोनसे जेनेबा ओ मानसिनि न'खराव थांनाय नुबानो बा खोमसियाव थांनाय नुबानो बा फुङाव थांनाय नुब बांनो बेफोरबायदि ओ माबा मोनसे ओ गाज्रि खा खामानि मावफैदों होननानै बेफोरबायदिनो होखार हरोमोन बा ओ बुयोमोन बेफोरबायदिखौ जोंङो नुबोदों आरो।
औ औ जोंहा औ दे बुंलाय नोंथां।
औ ओ दासिमबो जोंङो बेफोरखौ जे दा जेरै सानाय सुनाय जायो बेफोरखौ जोङो अ द फटानाव‌ थाङालासिनो अजानाव लां होनदों औ जोंनि ओनसोलावबो दा बेफोरखौ खोब नुनो मोनो आरो जेनेबा जेरै लोमजानाय जायो सिं सानाय जायो बेफोरखौ जोङो डाक्टारनाव लाङालासिनो बेफोरबायदिनो जाबा माव नायखांग्रोनानै माने डक्टर बा फोरबायनो फारमासियाव लानाय जायो आरो
ओ आरो खाय औ खायफा खायफाया दासिमबो बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौनो ओ खोमसि फोथायबोगासिनो मानो होनोबा आंङो सानो दानि जुगावहाय बांद्राय बेफोरबायदि गैलिया ओ जोंनि मुगा बा जोंनि ओ थासारिया दा गोबां सोलायबोबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो आङो दायो बेनिखायनो बांद्राय बेफोरबायंणयदि खोमसि फोथायनाय बा बेकषचंण। फोरबायदि मानसि गैला खोमा आङो सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथां‌ माइबुंनाया थारैनो जोंहा दायो जोंहा जोबोद दावगाबोबाय नालाय जोंहा खोमसि फोथायनायनि बिबाङाबो बां खमायलांबाय आरो नाथाय दासिमबो आं माने बबेबा बबेबा गामियाव आं एसे एसे नुबावो आरो जेनेबा सासे सानै जाय- बारा लेखा फरा फरायाखै बिसोरनि गेजेराव दाबो माने दंबावो आरो बे खोमसि फोथायनायाहाय बिसोरो जेनेबा माबा मोनसे जायोब्लानो ओरैबायदियाव थां ओरैबायदि खालामहै नायखांहै बा माबा खालामहै बेबायदि जेनेबा खोनायो आरो नोंथां दा जों सिगांनि समफ्रावथ' जों बर' गामि गामि नुनो मोन्दोंमोन जेब्ला जिबौफोर सौवो अब्लाहाय बे जाय सौजाग्रा बेखौ जोङो डक्टरनि खाथियाव लाङालासिनो जोङो माने- बबेबा बबेबा जायगानिफ्राय अजाफोर नागिरला बायना लायनानै बिबदिनो जिबौनि बिस जारिख'नाय बा माबा मोनसे जाद' मन्थ्र खालामनाय बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो जों नुबोआखै अब्लाबो जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो बिदिनो जोंनि साखाथि बाखाथि जायगाफोरावहाय जोबोद माने गोबां मानसिफोरा जिउ गोमादों आं खोनानो मोनदों आरो। जोंहा आरो गोदोनि समावहाय- खोनादोंमोनदि जेनेब्ला स सौनायखौ ओ नाव बानायनानै जेनेबा बोहैनाय दैयावहाय हगार हरनांगौ। आरो जेब्ला बै अजानि खाथियाव मोनहैयो अब्ला बेयो सुबुङा बे अजानि खाथियावहाय नांथाहैयो होननाय बायदिबो जों खोनादोंमोन आरो नोंथां। दा बेफोरनि जाउनाव जोंहा बै समाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमादों आरो खोमसि फोथायनायनि जाउनावहाय। जोंहा थाब डक्टरफोर नायला बिबदिनो बेरामिफोरखौ अजाफोरनाव दे देखायबाय थासिगोन जादु मन्थ्र फुजा बायदिसिना होबाय थानानै जोंहा माने गोबां बेरामिनि माने थासारिया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोनानै जोंहा लास्ट समाव जेब्ला डक्टरनि खाथियाव लाङो अब्ला बै समावहाय ओ माने बे सुबुङा जिउ गोमाहैलायलायनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां दासिमबोथ' जोंहा बिदिनो एसे एनै दंबावो नालाय खोमसि फोथायनाया बबेबा बबेबा बा गामि जेनेबा जेरावहाय सुबुं माने सोलोंथाइफोरा एसे खम बेफोर जायगायाव आं सानो एवारनेस प्रग्रामफोर लाहैनांगौ। जेनेबा बिसोरखौ बुजायहैनांगौ आरो जे दा बिदि खोमसि फोथायनायखौ जों दा लानो नांला मानो नांला होननानै जेनेबा डक्टरफोरनि खाथियाव लांनो थिन्नाय बेफोरबायदि जोङो एवारनेस प्रग्रामफोर थां लानांगौ आरो जेनेबा सुबुंफोरखौ बुजायनांगौ जाय रोङा जाय बुजिया बिदिनो खोमसि फोथायनानै दासिमबो लाबाय थायो बेफोरखौ आं बिदि सानो आरो नोंथां
औ औ मानो होनोबा दा खोमसि फोथायनायजोंनो जोंनि न'खरजोंनो न'खर बेफोरबायदि नांलाय हमनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां
औ जोङो माने खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो नुवाबाबो खोनायाबाबो माबा मोनसे मावनायजोंनो सोरबा जुदि बियो बुङो सि ओरै थोरै जादु मन्थ्र' रोङो होनोब्लानो माने बिसोरो फोथायनानै न'निजोंनो न'नि बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जायोबा- गाज्रि थासारि सोर सोमजियो आरो।
औ औ नंगौ नों जेबो सासे सासेया बुङोब्लानो बे सासेनि खोथाखौ जेबो बिजिरालासिनो एसेनो एनै माने बे बुंनायखौनो फोथायनानै औ नंगौखोमा बियो एसे गाज्रि आखुनि खोमा बियो जादु मन्थ्र' रोङो खोमा होननानै जों सानना लानानै माने सुबुंजों रायलायलायो बिदिनो मानेयाव एना एनि जालायलायो आरो नोंथां
औ औ आरो आरो आङो खोनानो मोनदों ओं बांद्राय बेफोरबायदि नायखांनाय बा मन्दिरफोराव थाङोबा बेफोरबायदिनो गाज्रि साबनाय बा गाज्रि बारहावा बांसिनसो जाबोयो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो माने मन्दिरफोराव थाङोबाबो बेफोरबायदिनो गोबावजों खनसे थांजायोबा बेफोरबायदिनो बेफोर सप्तायै सप्ता बा थांफ्लेबाय थानायखौ आङो थांफ्लेबाय थायोबा बेफोरबायदिनो गाज्रि साफा देनानै फैयोबा बेफोरबायदि बिदिनो बारहावा गाज्रि फैफायो होननायबो आङो खोनानो मोनदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव
औ औ नोंथां बिदिनो जायो नोंथां गोबां सुबुंफ्रानो बिदि जालाङो लासैनो बिदिनो गावबो बिदिनो फोथायनानै बांद्राय फोथायब्लायनानै माने गावखौनो माने गुबुन सासे मानसि बायदि सानना लाहैयो आरो जेनेबा बेखौ जोंहा साइक'लजिकेल माखासे खोथाफोर दङ आरो नोंथां दाथ' जोङो बेयावहाय जों रायज्लायनानै जों फोजोबनो हानाय नंला नोंथां
औ औ
औ दा बिदिनो नो जोंहा गोबां माने गाज्रि गोहोम जालांदोंमोन आरो बै समावहाय जेनेबा जोबोद गावजों गाव एना एनि जालायनाय गोबां सुबुंफोर बुथारलाबायनाय बिब्दिनो जोंहा खोनानो मोनदोंमोना जेनेबा सा खद्राफोर बुथारलाबायनाय बेफोरबोथ' मोनसे खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंनो जालांदोंमोन बै समावहाय जोङो दासो एसे खम जादों जेनेबा सा खन्द्राफोर होननायफोरा जेनेबा बे नोंगौबो जानो हागौ नाथाय माने माखासे सोरबा सासे सुबुङा बुंनायनिफ्रायनो जेबो बिजिरालासिनो माने सासे जाय मावदों बेखौनो माने बेजोंनो मावफालांनानै फोथायफालांनानै माने गोबां खहाफोर जादों आरो नोंथां
औ औ जोङो बेफोरबायदिखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबा जोङो बेफोरबायदिनो खाथि खालानिफ्राय खोनानो मोनो
औ औ।
मोसौ गोमायोबा जोङो नागिरो नागिरलाङो नबा माने बेखौ साख' मानसि लांनो फैदों बा मानसि हमनानै लागोनो होननानै बेखौ सोङा असियानो बे फोरबायदि बुयोमोन बा बुथारोमोन बेफोरबायदिखौ जोङो खोनानो मोनबोदों आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां। ओ बिबदिनो जोंहा बेफोरथ' मोनसे खोमसि फोथायनायनिनो बाहागो नालाय बेफोरबो। जेनेबा साना हौवानो सु सोरबा सासे सुबुं बुंनायजोंनो मानिफानानै जेनेबा खामानिखौ मावफाबाय नालाय बिसोरबो
औ
औ बेखौथ' माने खोमसि फथायनायानो आरो
औ दायोबो फिफटि पारसेन्टा खोमसि फोथायनायखौ गारबायबा फिफ्टि पारसेन्टा दासिमबो खोमसि फोथायनायावनो दङ होननानै आङो सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां जेनेबा जायफोरा बारा फरायाखै बा लेखा फरा एसेबां गोरों नङा बिसोर मानि गेजेराव माने दासिमबो दङ आरो एसे एनैबाबो गोबाङानो खमायबाय होनबाबो एसे एनै दंबावो आरो दासिमबो जायखौ जोङो माने गारहोनांसिगौ आरो दिनैनि जुगावहाय अब्लासो जोङो माने ओ दावगालांनो हागोन आरो नोंथां। औ दा नोंथां नै जोंहा समाबो जाबोलायबाय।
औ औ नोंथां। नोंथांजों खोमसि फोथायनायनि सायाव सावरायनानै औ नोंथांजों खोमसि फोथायनायनि सायाव सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्राय माखासे मि थियै खोथाखौ आङो मिथिनानै
औ औ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां मोनथियै माखासे खोथाफोरखौ मिथिबाय। गोजोन्नाय थाबाय नोंथां औ।